नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां थां
खुलुमबाय नोंथां
औ दायो ओं जों मोन मोनसे जों मोनसे आयदायाव सावरायनो दायो आं जिखुनु सानदों आरो आं बे आयदाखौनो लानो लुुबैदों माने न'नि जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सायाव माने।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो दायो जोंनि बर'फ्रा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोबाय थानाय माखासे जोंनाव दोरोङारि जानाय लोंनाय बा जोंनि जे दोरोङारि जोङो जायखौ जों गावनि आखाइजों बानायबोनानै बेयो जोंनि जुग जुग जोंनि आबौ आबैमोननिफ्रायनो बियो सलिबोगासिनो। आरो दासिमबो बेखौहाय जोङो बे जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो दासिमबो जोङो लाबोयै लाबोयै लाबोनानै जोंनि बे दानि मुगा सिमबो जोङो जोंनि दोरोङारि जानायफोरखौ जों लाखिबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जों बिनि सायाव जों दायो सावरायनो सानदों। आं गिबियावनो बेखौ बुंनो सानदों आरो जोंनि गेजेरावबो जोंनि जे बर' मा होनो बर'नि दोरोङारि जानायफोरा जोंनि भारत हादरजों जों माखासे जि आइ टेकबो मोननो हादों। जोंनि जोंनि जानाय लोंनायफोरा जेरैहाय जोङो नाफामखौ बुंनो हायो। बा जोंनि मा जोंनि माइब्रा जौखौ जों बुंनो हायो। बा जोंनि बा जोंनि अनलाफोरखौ बा जोंनि अनला खारैखौ जों बुंनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
उम। जोंनि बर'नि जे दोरोङारि जानायफोरखौबो दिनै भारत सरखारा माने बेखौहाय सिनायथि होनांगौ जादों माने। मानो होनबा जों बर' बर'फ्रा बे सा सानजा जोंनि भारताव जोङो दिनै खमैबाबो जोङो हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय जोङो बेयाव जों दिनै रायजो खुंबोनायखौ नुनो मोनदों। आरो जोंनि जे बर' माहारिया जोङो फ्राय जोङो बे जोंनि जे बुर्लुंबुथुरनि जे जोंनि खाथि खालायाव जोङो राय जो खुंबोनानै जोङो बे जोंनि दोरोङारि जानाय मानाय जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनानै दासिमबो जों बेखौ जानाय बा लोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां माने। आरो बेवहाय जोङो जि आइ टेक जि आइ टेक लानो थाखाय बियो मोनसे मा होनो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि जा जोंनि जाफुंसारनाय माने बियो जे जायखौ जोङो भारत हादरा जाय जि आइ टेकखौ होयो बे मोनसेल' जाय बुस्थु थुआ इउनिक माने जेरावबो गैया बेफोरनि थाखायसो जोंनो जि आइ टेकखौ होनाय जायो माने बिनि गेजेराव बो जे जोङो नाफाम बा माइब्रा जौ बा जोंनि ओ जों अनला खारैजों बेफोरखौहाय जेहथे जों होनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां माने
नंगौ नोंथा नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो बर'नि जानाय लोंनाय बा जोंनि दोरोङारि संनाय खावनायनि गेजेराव माखौ साबसिन मोनो आरो माखौ जानो साबसिन मोनो नोंथाङा
औ दा नोंथां जोंहाथ' माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोबा बेवहाय मोनसेबा मोननैल' नङा बेवहाय जोंहा मोननै- माने गोबां हाबनानै दङ। जि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि बायदिफोरा जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखा दासिमबो सोलिबोगासिनो दं आरो नोंथां दा जोंहा दोरोङारि ओ ओंख्रिफोर बुङो थाङोब्ला जोंहा जानाय लोंनायनि बिथिङाव जोङो जोंहा अनलाजों दाउ सबायजों साम' आरो बिदिनो नारजि अमा आरो बिदिनो जोंहा नाफाम बाथोन बेबायदिखौ जोङो गोदोनिफ्राय खोनाबोबाय था दों आरोना नोंथां आरो नै दासिमबो जोङो नु नुबाय थानायखौ जों- नु माने मोनदों आरो नुबोबाय थानो मोनदों आरो दासिमबो सोलिबाय थानायखौ दा बिदिनो जोङो दोरों ङारि ओंख्रिनि बिथिङाव ओ नोंथां सोंनाय बायदि आंखौ बबे ओंख्रिखौ साबसिन ‌ मोननो होननानै बुंदों दा बेयाव आं नोंथां माबाखौ अनलाजों जे लकेलाव जोंखौ आं साबसिन मोननाय नङा आरो नोंथां बे जोंहा मा होनो ओ अनलाजों दाउजोंखौ ओ गोदो उन्दैनिफ्राय‌ नो जाबोबाय थायो दासिमबो जा जायो आरो दा आङो बेखौनो माने दोरोङारि ओंख्रिनि गेजेराव साबसिनखौ मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। जोङो बुंनो थाङोबा। बे ओ। जोङो मा होनो अनला जों जोंनि जे दाउ बियो आंनि बांसिन मा होनो मोजां मोननाय मोनसे जोंनि दोरोङारि जानाय बियो आरो बेखौ संनोबो बाराबो गोरा नङा बियो।
औ नंगौ नोंथां नांगौ औ‌।
जेरैहाय मा होनो न'नि दाउआथ' जोंनि बर' न'खराव जोङो जेरावबो मोनखायोआनो।
औ।
आरो जोङो। अनला आरो जोङो आरो जों अनला देनो थाखाय जोंहा फ्राय न'खरावनो गाहेन उवाल बा बा आजिखालि जोङो मा होनो बे मिक्सार ग्राइन्डारावबो जों अनला माबाखौ बानायो। बा माने ज जोंनि बर' न'खराव माने जेखौ जोङो मा होनो गोरलै मोननो हानाय बेबायदि जों बेखौ संनाय जायो ओंखायनो माने बयबो बर' न'खरा बेखौहाय जों नुनायाव बयबो सङो आरो बयबो मोजांबो मोनो आरो जायोबो। नारजि आरो अमायाबो ओह मा होनो नारजि आरो अमा खौबो जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो मो मोजां मोनो मानो होमबा जे नार्जिनि थाखाय जोङो जे फाथो बिलाइ जों फोराननानै दोनो जों बेखौ बांसिन बर' न'खरावनो जोङो थांबा बे जों फाथो गोरान जे जों नार्जि जायो जों बेखौ नुनो नो मोनथारो आरो नोंथां माने।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आरो आरो नोंथां‌ ओह
औ ओमफ्राय नोंथाङा जोंहा जोंनिनो माने मुंदांखा नाफाम बाथोन जायखौ जों गोदोनिफ्रायनो मिथिबोयो दा बेखौ नोंथाङा माब्लाबा जाफेरबायमोन नामा?
माखौ होनदों नोंथां?
नाफाम बाथोनखौ नोंथां
ओं ओं नोंथां माने नाफाम बाथोनथ' जोंनि भारत सरकारजों जि आइ टेक मोननाया बारा सम जायाखै आरो बेखौहाय जोङो दा जों बांसिननिफ्राय बांसिन माने बियो गुबुन हारिनि बा एकदम गुबुन हारिनि गेजेरावबो बेखौ जों गोसारनायखौ जों दायो नुनो थांदों।
औ नंगौ नोंथां
गोबां बेलेग हारि माहारिफ्राबो जोंहा नाफाम बाथोनखौ बानायो जों जेरैहाय मा होनो मिसिंफोर राभाफोर नाथाय जोंनि बर'आ बेखौ जि आइ टेक मोननायनि जाहोन बिराद दं माने जोंनि ना नाफाम बाथोनखौ बानायनायनि जे जे ओम लामाया ओम माने एसे बेलेगनिफ्राय गुबुनसिन जायो आरो जोंनि फाम बाथोना मा होनो बेलेग हारिनिफ्राय एसेबाबो बांसिन गोथावसिनखौ जोङो माने नुनो मोनबोदों आ
ओम नंगौ नंगौ नोंथां दा ओमफ्राय नोंथांहा हो
जोंनि गेजेराव जों दायो जि खौहाय जोंनि जोंनि गोदोनि जे आबौ आबैमोननिफ्रायनो जे सोलिबोबाय थानाय जोंनि ना गुरनाय ना गुरनायाव जे ना गुरनायखौ ना गुरनाय समाव जे जोङो नाखौ बुरजा जे हमनानै लाबोसिगोन ओमफाय जोङो जानो हानायखिनिखौल'सो जोङो जासिगोन नाथाय जों माखासेखौ फोराननानै दोनसिगोन आरो बेबायदिनो जेखौहाय गोबां जों ना मोनबोनायफोरखौ जोङो उनाव जानो जे आबौ आबैमोना जोंनि बिसोरो बे सानबोनानै जे माने बेखौबो जे जोङो मोनसे ओ बेबायदि दोननानै जानो हायो होननानै माने बेबायदि नाफाम बाथोनखौ बानायग्रायखौ आं मिथिनायाव बेबायदि खार'ननि थाखाय ना फाम बाथोनखौ बानानै
औ औ औ औ औ ओमफ्राय दा नों थां जोंहा बे नाफाम बाथ‌ माखासे ओ जोंनि आदबा खायाफोरखौ नोंथाङा मिथिगौनो मिथिया?
आं मिथिनायाव जोङो जे जोंनि दा जोंनि बिमा बिफा बा जों नाखौ हमनानै लाबोसिगोन लाब‌ जोङो नाखौ एसे जोङो खाननै सानथाम जों फोरानग्रोनांगोन आरो फाय जोंनियावहाय मा होनो ना फिथिख्रिया बांसिन मोजाङैहाय नाफाम बानायनायाव साबसिन जायो माने ओमफाय ओ ओं ओमफ्राय जोङो बे नाफामखौहाय जोङो बानायनो थाख खाय जोङो गिबियावनो जोंनो थास'खौ नांग्रोगौ जागोन आरो
उम नोंगै
खौ जोङो बिदिनो ना गोरानजों आरो थास'जों देग्लिनानै जोङो आवगायनि जोंनि दिनफ्रावहाय जोङो मा औवानि हासुं सुङावहाय जोङो सोनाय जायोमोन ना जों नाथाय दानि एसे बे गोदान मुगायाव जों माने जे औवानि हासुङावबो सोयो दासिमबो नाथाय जों दायो बिदिनो प्लास्टिक जों बिदिनो भयामफोरावबो जों सोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां माने आरो जों बे जों बेखौ खौहाय दान मोननै मोनथामनि फाय जोङो बे जे ना गोरान आरो जोंनि थास'खौ जे देग्लिनानै बे हासुङाव सोबाय जों बेखौ नै बा थाम दान दाननिफ्राय जों जाजेननो हायो आरो
उम-उम नंगौ नंगौ नोंथां औ मानो माने जोंहा जेन'बा ओ बायदि बिदिनो जिखुनु हक जियानो हक माने गोदोनि बायदि रोखोम बानायनाय ओ आदब खायदाफोरा आलादामोन आरो दानिया एसे आलादा नुनो मोनबाय आ नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथा उम उम जोंनि बे मुगाया जोंनो लासै लासै जोंनो जोङो मोनसे जौगाथायाइथिं थांगासिनो नालाय ओंखायनो लासै लासैनो माखासे जोंनि आदब खायदाफ्राबो एसे एसे बेबायदिनो सोलायनो थांगासिनो आरो जों बेखौ नुगासिनो माने
औ नंगौ नंगौ नोंथां दा नोंथां समाबो जाबायमोन ना जोंना
उम दे जागोन नोंथां नोंजों उनावहाय रायलायफिननोसै
औ जागोन दे औ